अ मानोबा फनहरदोंमोन? माहोनदो?
अ आगोलनि आइजोफोरनि बागै रायलायनो नागिरदोंमोन दानि आरो आगोलनि।
अ रायलायजागोन दे नोंथां औ। दे नोंथांङानो बुंग्रोदो जागायग्रोदो होमबा माबायदि आइजोनि माहारिनि सायाव
आइजोनि बागै जों जेरै आइजोफोरनि महर मोखां गाननाय जोमनाय
औ।
थानाय बेफोरनि गाननाय जोमनायजोंनो जों बर' आइजो होननानै सिनायथि होनो हायो आरो ओमफ्राय आरो आइजोफोरा ना गुरनाय साम खांख्राइ खननाय माइ गायना नाय खोथिया फुनाय बेफोरावबो माने आखा फाखा आरो आगोल समनिफ्रायनो दासिमबो ओमफ्राय दानाय लुनायावबो बांसिनानो फ्राय जेना
थारैनो बर' आइजोनि सायाव रायलायदों नालाय दा आंबो एसे फंनैसो एसे बुंनो सानबाय आरो
ओ
बर' आयजो होनबा थ गोदो गोदायनि समावथ' बर' आइजोफोरखौबो गुबुन हारिफोर बा जाथिफोरा इनाय अयथासार खालामदोंमोन
उम
नाथाय दानि समाव बेफोरनिफ्राय उदां जानायखौ जों नुनो मोनसै आरो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां
आरो बर' आइजो बर' आइजोफोरा गोदो गोदाय माने एसेबां रोंखा राखा गोरों गोरा गैयामोनब्लाबो नाथाय दानि गो-गो जौगाबोनायखौ नुनो मोनसै आरो
गोदोनिफ्रायनो आरो बर आइजोफोरा दखना गामसा बायदि गानग्राखौ गावबा गावनि गानग्राखौ माने गावनि आखाइजोंनो दानानै सोरजिनानै गाननायखौ नुबोदों आरो
उम नुदो
बेबायदिनो आरो
बांसिनानो हौवाफोरनिफ्राय आइजोफोरा माने गुबुनफोर जायगाफोराव थांबाबो माने बरनि हारिमुखौ एसे दिन्थिबोनायखौ नुनो मोनसे बांसिन नुयो आरो ना नोंथां
उम उम नंगौ
गुबुन जायगाफ्राव थांबाबो बांसिनानो माने बर‌' आइजोफोरा माने दखना लांगा फालि बायदिया लानानै बेरायहैयोनालाय दहाय माने गुबुनफोरा बे गायदि गाननानै थांनायखौ नुनानै माने बर' होननानै सिनाय थि होबोदों आरो माने आरो खेराइ मोसानाय बागुरुम्बा मोसानायफोरावबोथ आरो दखना आरनाइ फालि गोमो गोथां गाननानै समाय सारबोदों बेजों लोगोसेनो बर हौवाफोराबो एसे मा होनो खेराइ बागुरुम्बानि गेजेराव माने बिदि गामसा आरनाइ गस्ला आरनाइ फालि लानानै माने एसे बर हारिखौ दिन्थिहोयो आरो माहारियाबो
आरो नोंथाङा बेनि सायाव मायबा बुंबावगोन
दा बर' आइजो होनना बुङोब्ला आरो न'खरावबो आलासि सिबिनाय संनाय खावनाय बिहाव बिखुनजोखौ सिबिनाय फिसाइखौ सिबिनाय उम गोबां कस्थनि गेजेरजोंब्लाबो खामानि मावनानै जेनेबा गाव गावनि थांखिखौ होसोलांनायखौ जों नुनो मोनो आरो आइजोनि गेजेरजों
औ
आरो आइजोफोरा ओ फिसाजो बिहामजो बिबै सोमोन्दो मुंबो मोनलाङो आरोना
औ थारैनो
खायसे खायसे ओ नखरफोराव फिसाइफ्रा उम आइजोफोरखौ ओ बुदब बुदबनानै बिदिनो ओ‌। बोदबनानै इदिनो गाज्रि गाज्रि रावजों रायनायखौबाबो आइजोफोरा सहायनानै गथ' गथायाइ खांनाय न हखर बेंनायफोराव जेनाखै आरो बर आइजोफोरा बिखुंङाव औ बिखुंङाव गथ' बानानैब्लाबो बर' आइजोफोरा हाथाय बाजाराव थांनानै ओ साहानि दखान होनाय फिथा सावनानै गला होनाय बेफोराव जों बाहागो लानाय गोबां नुनो मोनो। दानि बर' आइजोफोरा जेन्नायाव गैलिया आरो।
थारैनो।
थारै नंगौ आरो माबायदि जौगाफैखो बोखो आरो आइजोफोरा दानि जुगाव? बेखौ नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
नोंथा आंखौ बिनि सायाव बुंनो होबाय जेब्ला जिखिनि आंनाव माने मिथिनाय बा गियान दं बेखिनिजों एसेबाबो बुंनोसै आरोना
बुंजा गोन दे नोंथां
ओम बर' आइजो बिदि होनोब्लाथ' माने नोंथाङा आरो एसे बुंलांखाबायानो। अब्लाबो आं फंनैसो दे एसे बुंदेरसै माने बर' आइजोफोरा माने दानि आथिखालाव लेखा रोंखा राखा फरायनाय बा गुबुन गुबुन जायगायाव थनानै फरायनाय गोरों गोरा गोबां ओंखारसै आरो बर आइजोफोरनि गेजेरावबो बेबायदिनो पुलिस साख्रि मावनाय बा गुबुन सिभिल साख्रि मावनाय बेफोरबायदियावबो हौवाफोरजों समान सम समानसै आरो।
नंगौ नोंथां
फोरोंनायनि बेलायावबो गुबुनफोरखौ बुजायनाय गियान होनायनि बेलायावबो एसे आखा फाखासै आरो।
होम।
बेबायदिनो खन्थाइ लिरनायफोरावबो बा रायथाइ सुंद सल सलमा लिरनायफोरावबो लिरगिरि महरै साफा सानै ओंखारबो होनो हालांबाय। आरो बिदिनो मेथाइफोर खनगिरि हारिमुनि बेलायावबो एसे बरहारिखौ जौगाहोबोनायाव माने आखाइ दङ आरो बर' आइजोफोराबो बेबायदिनो आरो गोबां दंबावो आरो जेनेबा नखरफोराव संना खावना जाहोनाय नखर बेंनाय नखर सिबिनाय
उम
सिबिनाय बेफोरावबो आखा फाखा माने बेफोरावबो माने आखाइ दं। आरो गंसे नखराव मोजाङै जोथोनै बेंना लाखिनो थाखाय आइजो माहारिया मोनसे गेदेर गोहोम बिफाव दं आरो। माने गंसे नखरखौ मोजाङै जोथोनै लाखिनो आइजो सासे नङा सासे नखराव नांखाथारगौ जायो। सिथ्ला सिबनाय ओंखाम ओंख्रि संनाय न'फोरखौ साखोन सिखोन लाख खिनाय अमा आदार होनानै माने एसे फैसा एबा रां दिहुननाय बेफोरबायदि आरो बेबायदिनो गोदोनिफ्राय आरो गोबां जौगाबोनायखौ नुनो मोनदों आरो
उम।
उमम आरो नोंथाङा एसे बुंदेरबावदो।
आरो बरफोरा जेरै बागुरुम्बाखौ खामजों लोगोसे आरनाइ दखना। फास्रा लानानै बायदेमलाय सिदेमलाय मोसायो थिग बेबायदिनो। बर आइजोफोराबो आथिखालाव खाम दामनो सोलोंबोबाय सिफुं सुनो सोलोंबोबाय। आरो गुबुन जायगायाव थांनानै मोसानाय बादायलायनो बादायहैलायनायखौ नुयो
उम
बेजों लोगोसे खेला दुला फोरावबो गेजेन नंला आरो बर आइजोफोरा
औ थारैनो।
ओमफ्राय गोबां माने जौगाबोनायखौ जों नुनो मोनगासिनो
औ
आरो आरनाइ आरनाइखौबोथ बर आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो दाबोदों फिसाया ओ दावहा नांनो थांनाय समाव हरसेयावनो खुन्दुं लुनानै जि दानानै आर'नाइखौ देरहासारनायनि नेरसोन महरै दानानै फिसायनो गानहो हरनाया मोनसे ओ आगोलनि राजाफोरनि समनिफ्राय माने जारिमिनाव लिरनायखौ नुनो मोन्दों आरो जों
औ
बे खिनियारमोन आरो नो
औ
आरो माबाफोर बुंनो दंबायो नामा?
बुंंबावो माने बेसेबांथ' एसेबांबोथ' मिथिनायाव माने जिखिनि मिथिबाय बेखौनो बुंनाय जाबाय आरो आरो बिदिनो आरो जोंनि बुंनायावथ' गासिबो जाजोबाखै माने थालांदों अबबा अबबा जिखिनि मिथिबाय आंबो बि खौनो बुंहरनाय जाबाय।
उम
आरो इ दिनो
आरो ग गथ गथायनि बेलायावबो आइजो माहारिया उन्दैनिफ्रायनो जोनोम होनानै बेखौ औवा फोरोंनानै गावनि थां खाथियाव सौहै होनायावबो गोबां मदद होयो। गावनि फिसाफोरखौ आरो फिसाइनि हायै खामानिफोरखौबो मावसना होयो।
औ
बिहाव बिखुनजोखौ हेफाजाब होनाय नखराव आला सि-सिबिनाय बेफोरखौ माने मावलांबाय थानांगौ जायो आरो आइजो माहारिफोरा।
थारैनो सैथो खोथा
उम आरो दैज्लांनि समाव सान्दुं अखा नेवसिनानैब्लाबो माइ गायनाय खौ जोङो नुनो मोनो। खोथिया फुनायावबो जेना माय गायनायावबो जेना
खांख्राइ खननानैब्लाबो हाथाय बाजाराव फानहैनाय आरो साइकेलावबो बन लाङै लाङै बाजाराव फानहैनाय
औ।
ओमफाय जि दखना दखान गला होनायखौ जों बांसिनानो फ्राय नुनो मोनसै आथिखालाव। बेजोंनो माने गाव गावनि नखरखौ सुंथाबोगासिनो दं आरो आइजो माहारिया फावसायनानै गैलिया
थारैनो नोंथाबोथ सासे आइजो जाबाय नालाय बेनिखायनो आइजो माहारिनियाव नोंहा नोंथाङा बांसिन एसे आंनिसाय एसे बांसिन गियान दं आरो जेनेबा आइजो माहारिनियाव रायलायनायनि थाखाय।
औ। हास ओम सासे आइजोआ नखरखौ हमथानो था फाय गोबां बिबांनि मदद होयोनो हायो आरो, जेराव मोनसे नखराव सनानि संसार जानोब्ला सासे आइजोआ गोबां गियानिबो जानांगौ नखर बेंनो हानाय जानांगौ, दुखु खस्थनि गेजेरजों बाबो सौसिलांनो हानाय जानांगौ। औ दे।
लाखिथनोसै
अ दे